हेलौ, हेलौ!
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दिनै बुंनायसाय मा खबर नोंथां।
अ आंनाथ' मोजाङानो नोंथां। नोंथांनालाय खबरा बोरै?
औ नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आंनियाबो।
ओम। ओंखाम जाखांबायबा नोंथां?
औ जाखांबाय ब्ले एसे बावबाय जाखांनानै ओरैनो बार जाथावथाव जिरायना दं आरो।
अ बिदिबा नोंथाङा आंनो दसे समो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो, ओ दाथ' ओरैनोसो दंखायो नालाय। हागोन दे। नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा आंनियाव।
औ नोंथाङा आं नोंथांजों मोनसे टपिक बा आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जेराव
अ दोनाय बुंनायसाय माबायदि।
औ नोंथाङाथ' एम्बु बेदर जाखांबाय जानांगौना नोंथां?
औ जाफेरबाय नोंथां बिराद मोजां सोंथि दिनै सोंनायसाय
नोंथांनि सोंनायखौ आं बारा मोजां खोनानाय मोनासै
नोंथांजों आं हेलौ सार ना नोंथां
औ एबार खोनफिनबाय दनाय बुंनोसै
औ
औ औ
नोंथांजों नोंथाङाथ' एमब बेदर जानो गोथाव मोनो होनबाय नोंथां नोंथाङा नोंथांजों आं एम्बुनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नों हागोन नोंथां हागोन दा जोंहा औ बिदिब्ला आं बुंनायखौ जागायनोसै दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर सफैबाय नङा होमबा
औ नोंथाङ औ
औ दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां गाससि गासैबो जायगायावनो जोंहा एम्बुनि दावराव दाावसि खोनानो मोनो एम्बु गाबनाय दा बेफोर एम्बौ गाबनाया जोंहा मोनसे मिथिंगानि बोथोरजों सोमोन्दो गोनां होननानै आं सानो आरो आरो
औ
खोनानो मोनोबो बेफोर बायदि जोंहा एम्बुआसो अखा लिंहरो होननाय बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ खोनादों
औ दा बेनो एम्बुआ जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मा होनो जुनार बा जिराद जोंहा एमबु गाबोब्लासो गोबां अखा हायो होननानै फोथायनाय दं आरो साननायबो दं आरो बेफोरबायादिनो जोंहा नुबोनायबो जादों माखासे समफोराव माब्लाबा माब्लाबा जोंहा अखा हानो गोनां जायो हाहां हाहां जायोब्ला जोंहा गोबां एम्बु गाबनाय दैमा दैसा जिंफोराव बबा फुख्रि आजलिफोराव थानानै गाबनाय नै एम्बुफोरखौ अखा लेंंहरनाय खोनानो मोनोब बा मिथिनो मोनो आरो जों फोथायो आरो माने एम्बुआ गाबोब्लासो अखा हायो होननाय दा बेफोरबादिनो जोंहा एम्बुआ गाबोब्ला अखा हायो होननानैसो सानो नाथाय जोंहा एम्बुआादि मोनसे मोनसे बर'फोरा गोदो बा मोनसे गोथाव जामुं हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय खोनानो मोन्दों एम्बुखौ
औ नंगौ नोंथाङा
औ दा बेनि बेलायाव एम्बौखौ मोनसे गोथाव जामुं दोरोङारि बायदि मोनसे बेदर भाजा महरै संनानै जाबोनाय फोरखो दासिमबो नुनो मोनो जोंहा गोबां सुबुङानो फ्रायानो एम्बु बेदरखौ जायो आरो गोथावबो मोनो होननानै गोबाङानो बुंङो
औ
दा बेनो जोंहा आथिखालाव गोबां जायगाफोरावनो एम्बु गाबोब्लानो अखा हायो औ बेथ नंगौ होननानैबो सानो मानसिफोरा
औ
बेखौ बि जोंनो दैज्लां बोथोर सफैबाय जेब्ला जोंनो दै नांगौ जायो माइ गायनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय थेवबो जोङो एम्बु बुथारनानै एम्बुखौ संनानै जानायखौ जोंङो नागाराखै जायनि जाहोनाव जोंहा एम्बुनि अनजिमाया गोबाङानो खमायलांबोनो हमबाय होननानै आं सानो आरो
बेनो एम्बुखौ बुथारना जाबोनायजों लोगोसे एम्बुनि अनजिमायाबो खमायलांनायनि जाहोनाव जोंहा दि अखा हानाय बियो खमायबोनो हमदों होननानै सानो आरो आंङो आरोदि बेफोरबादिनो गोबां मानसिफोराबो फोथायबोयो आरो गोबां जायगाफोराव बे एम्बु बुथ हाबथानानै जानायनि जाहोनाव अखा हायैनि जाहनाव अखा फिन हाहोफिननो थाखाय जोंहा एम्बु सोला मसे एम्बुजों मासे हमनानै जरा जुलि हाबा होनानै बिसोरखौ दैयाव बा दैमा दैसाफोराव एंगारना होनानै आर'ज गाबनानै अखा हाहोफिननो थाखाय खावलायनाय बेफोरबादिफोरखौ जोङो माखासे गोबां जायगाफोराव नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ न औ दा बेफोरो जोंनि बेफोर एम्बुफोरखौ जोङो बुथारनानै बांद्राय जानायनि जाहोनाव जादों आरो दा एम्बु बेदराबो गोथाव नालाय बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरो बांद्राय बुथारना जानायफोराबो जाफ्लेबाय थायो होननानै आं सानो आरो दा आंनि मिथिनायावथ' बेफोरबादिनो जोंहा एम्फौखौ लानानै फोथायनाया आरो एम्बुखौ लानानै मोनसे गोजो जोबोद मोजां गोथाव जामुं औ बेबोथ' नंगौ दा नोंथाङा मा सानो एम्बुखौ जोंङो बांद्राय बुथारनानै जानांगौ दा बुथारालासे जोंहा जायैया मोजां बेफोरनि बागै एसे बुं द दे ससे नोंथाङाबो हायोब्ला
औ नंगौ नोंथां जोंहा सुबुंफोरा एम्बुखौ जोब दैज्लां जानानै दैज्लां एबाथ' दैज्लां समावसो ओंखारो नालाय दैज्लां समाव एम्बुआ जेब्ला गाबो अखा लिंहरो बे समाव जोंहा सुबुंफोरा एम्बुखौ बुथारो फनानै जायो नंगौ बेथ नुखागौ
औ
जोंहा एम्बुखौ बुथारो गोबां सुबुंफोरानो गोबां जायगायावनो गोबां सुबुंफोरानो एम्बुखौ बुथारनानै जायो दै सिगांनि समाव जेब्ला एमबु ओंखारो दाबो बबेबा बबेबा जायगायाव जायाबो जानो हागौ नाथाय गोबां बांसिन जायगायावनो बुथारो बायदि आं मोनदों जोंहा एम्बु बुथारनानै जानायावथ' जानानैथ' मोजां मोनबाय र' जायनि एम्बु बुथारनायनि जों गोबांथार खहा जानायफोरखौ जानाय बायदिबो आं नुहुरो जेरै जोंहा एम्बुनि अनजिमायाथ' खम जालांखायोआनो नंखागौ बेथ' जे जेराव जोंहा माब्लाबा सिजोन माब्लाबा दैज्लां बोथोरावनो जोंहा एम्बु खमायलांनायनि जाउनाव एम्बु गाबै एम्बुफोर फालेंहरैनि जाउनाव जोंहा खरान होनायफोरखौ आं न नुनो मोनो
औ
जोंहा गोबांथार खरान होनायफोरखौ नुनो मोनो
औ
जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंहा एम्बु गाबोब्लासो अखा हायो होननानै जोंहा फोथायै फोथायबोखायोमोन आरो दासिमबो फोथायबोबाय दङ जायनि जाउनाव जोंहा एम्बु गाबोबासो दासिमबो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि अखाया हायो बेफोरबायदिनो एम्बु बुथारनायनि जाउनाव गोबांथार खहाखौ आं नुहुरो जे जायनि जा राव जोंहा माब्लाबा समाव गाव गावनि एवनो खहा जानायखौ नुहुरो जेराव जोंहा एम्बु बुथारनायनि जाउनाव एम्बु गाबैनि जाउनाव खरान खरान होनायावनो जोंहा जों सुबुं माहारिया जा सुबुंफोरा जोंहा आबाद मावनाय दुब्लि फोथाराव गोबांथार जेंना बा खस्थ' जानांगौ जायो जेराव दै गैयैयाबा जों आबादखौ बोरै मावनो
औ जायो आरो नोंथां औ
औ जेराव बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुहुरो लोगोसेयैनो जोंहा एम्बुआ मिथिंगायारि मोनसे एम्फौ एनला बा जुनाद दयाव गोलैगोन नामा नोंथां
औ औ गोलैयो।
औ बेफोरबायदि जाहा मिथिंगायारि सम्पदखौ जोंहा बुथारनानै बुथारनानै बिसिनि सुबुं बिसिनि अनजिमा अनजिमाखौ खमायहोनाय बा खमायहोनाया मोजां नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बिसोरो बुहुमनिनो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद। बेसेन गोसा सम्पदनो बुंजायो बेसेन गोसा समफोरानो बुंजायो जोंहा मानो होनोब्ला सुबुं माहारिनि गोबांथार मुलाम्फा खालामनानै होयो। जेरै- दै अखा लेंहरनाय अखा लिंहरनाय लोगोसेयैनो माखासे बिथिंफोराव माखासे बि थिंफोरावबो जोंहा एम्बु मिथिंगायारि मोननाय जिबफोरा गोबांथार सुबुंफोरनि मदद बा बबेबा बबेबा बिथिङाव मदद खालामनायखौ जों नुबोयो। बिदिबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंना? समाबो जाबाय औ।